औ दे
औ नोंथां ब्ला बैसागुनि सायाव एसे सावरायसै नामा औ
औ सावराय जागोन
मिथिखायो औ नंगौ बैसागु होनना बुंबा जोंनि आंगो मोनसे हारिमु एबा आंगो फोरबो जायखौ जों नागारनानै सैनो हा साया औ जोंहा बैसागुआथ मोनथाम रोखोम नङा होमबा जेरैबायदि बेहाय मागो बैसागु काति बैसागु गु बिदिंनो लोगोसे रंजालि बैसागुबो औ औ नोंथाङा मागो बैसा बैसागुनि सायाव एसे फोरमायना होलाय
खा बिदिनोसै मागो मागो बैसागो सागु बुंबाथ जों बेलागुर सावनायनि ओमफ्राय फोरमायना होनोसै नोंथांनो
औ नंगौ थारैनो
उम उम भेला दमानसिखालि जोंहाय भेलागुर सावो गासैबो मोनथि खातों जोंङो ओ गासैबो मिथि जाबोनाय हादरनिफ्रायनो बिदिनो जोंङो बेलागुरखौ माबायदि सावबोदों होनना बुंङोब्ला बिदिनो गोदो गोदाय गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदिहाय बेलागुरखौ सावबोदों जों बेखौ माबायदि सावबोदों नोंथांनि एसे फोरमायना होनोसै आंङो बिदिनो जोंङो आगोल उम ओ गोदो गोदायनिफोरा बिदिनो बिनो मोसौ लाव खार बिदिनो थायोमोन आरोना। गुबुनाव। खामानि मावनो मानो बेफोरो ओ जेब्ला बोसोर जायो जेब्ला नागारना थांनो जायो। उम बै दिनाव बिसोरो उम जनो बिनि नखरनि बैनि नखरनि दाहोना फोरा बिदिहाय लावखारफोरा जयैनो बिदिहाय लावखार ओंखाम जायोमोन होननानै जोङो मिथिबोनाय जायो। बिदिनो लावखार ओंखाम जानो थाखाय बै न फिसा बानायना लायो जोङो जिगाबनि बा नारानि बेफोरबायदि बानायना लानानै बेबायदिखो जों नुबोदों बानायनायना लाबोनानै बिसोरो जयैनो लावखार ओंखाम जायो जानानै बिदिनो नारा सिगाब बिदिजों औवानि भेला फुजखौबो गुबुन गुबुन महरनि बानायो सोरबा बिदिनो हाजो महरनिबो बानाय बेफोरबायदि बानायनानै बिसोरो सावबोदोंमोननो। थ' लावखार ओंखाम जाखांनानै अखानायै फुं फुुंआव फुं बेरे फुंजा फुंजा दुगैनानै बेखौ सावो‌। थारै नेमखान्थि बि बानायनानै। बेफोरबायदिनो जोंनि बेलागुर सावनाया थाबोदों होन आरो जों मिथिनो मोनो आरो। नायाव नोंथांमोननि जायग गायाव बेफोरबायदिनो भेलागुरखौ माबायदिहाय सावो माबायदिहाय गावबा गाव नखरावल सावोना जयैनो सावो नोंथाङा एसे आंनोबो फोरमायना होदो।
औ नंगौ थारैनो फोरमायगोन नंगौ। नोंथाङा जोबोद मोजां खोथा बुंलांबाय फोरमायलांबाय भेलागुर नि बागै ओनसोलाव माबायदिहाय भेलापुजिखौ औ सावनाय जायो फोरमायनोसै आंबो जोंनि ओनसोलावबो थिग फोरबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो सोलिबोदों लोगोसे एह दानि मुगानिखौ आं एसे फोरमाय एबा सावो जोंहा बेलागुरखौ जोङो ओ मानसि खालि जों साव ओ मा माबानाय जायो सा ओ लाव खार जानाय जायो लावखार ओंखाम जाखांनायनि जों अखा नायै हाय जोङो बेेलागुरखौ सावनाय जायो फुङावनो जोङो सावनांगौ होननानै आगोलनि मानसिफोरा बुंबोदों सुबुंफोरा बुंबोदों जेन'बा ओ सोरांनाय लोगो गो लोगो दाउखा नुस्लाब मोना जोङो दुगैनांगौ एबा दाउ खा नुनो मोन नुब्ला जों औ जेब्ला जों औ ओ दुगैनायनि सिगां दावखाया नुयो अब्ला गोथार जाया होननानै जोंहा फोथायनाय दं बेनिखायनो जों दाउखा नुनायनि सि गां बै सानखालि फुङावनो सिखारनानै एबा खोमसि खोमसिनो सिखारनानै जोङो दुगैनानै गावखौ थार खालामनानै लाग्रोनाय जायो।
औ थारैनो नंगौ नोंथां
दुगैखांनानै जोङो अर मोदायनियाव जों आर'ज गाबग्रोयो एबा अर मोदाइखौ जोङो रायसनग्रोयो रायसनग्रोनानै जोङो जों जिगाब मुथायाव अरखौ खौ सावग्रोनानै लानाय जायो। गिबियावनो बिनि फ्राय बै जिगाब मुथारजों जोङो बै भेलागुरखौ जोङो भेलागुर एबा भेला फुजिखौ जोङो ओ थाखोबा सोरगिदिंनानै जोङो बेखौ सावनानै होनाय जायो थिग बेफोरबायदिनो जों जोंनि बै भेला गुर सावनाय सानखौ थिग बेफोरबायदिनो जों बारहोहरो
औ
नंगौना नोंथां?
नंगौ थारैनो नंगौ नों अ जोबोर मोजां जादो नोंथांनिया अम
लोगो जों बिनि उनाव जों मा खालाम फैयो माबाफोर जा नाय लोंनायनि जों राहा खालामो ना मा खालामो
औ खालायो-खालायो बिदिनो जोङो भेला गुर सावनायनि अम अम बेखायनो अखानायै जेनेबा अ अखानायैखौनो बुंबाय आङो अ अखानायै जोङो जे खालार जायो बिदिनो सेखा भेलाबुर सावखालिनो जों फिथा सौरायाइ बायदि-बायदि बानायनाय जायो। बे जों फिथा सौरायनि बागै आं नोंथांनि जे फोरमायना होनो सानो आं बिदिनो औ जोंहा फिथाखौ बायदि-बायदि रोखोमनि सा बानायो बायदि-बायदि ओ सावो बेफोरनि बागै एसे फोरमायनायनिफ्रायनो जोंनिया थारैनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा फिथा लावदुमाथ थाखाथार ओ बिदिनो जों फिथा लावदुम ओ बिदिनो फिथालावदुम एन्थाब लारु नार खर लारु सिबिं लारु बिदिनो बायदि-बायदि लारुबो बानायो। बिदिनो नारिेंखलनि फिथा
औ औ नंगौ
जेबो जेनेबा जोङो माइब्रा आरो माथ हा बिदि मोननै रोखोमनि थायो। बिथांनिसिम आरो औ बियो बेफोरबायदिनो आरो जानाय लोंनायथ मागो दमांसियाव गासै ना बेदर अम फि था सौराय गासै नांगौमानि जायो लोङो आरो फोर बायदिनो
औ जेरै बाथ्रायावनो दं नङा होमबा? ओंखामनि आलि बेदरनि आखाइ बेसे जालु एम्बु खुगा होननाया नङा होमबा औ औ औ औ औ औ बै सानाव जोङोबा बै मागो दमांसियाव जोङो ओंखामनि आंखाल गैयि बेदरनि आंखाल गैयि नानि आं आंखाल गैयि जायो नङा होमबा औ औ साफ्रोमबो गोनां गैयि ज लो जालायनानै एबा खुदिया बोराय सेंग्रा सिख्ला गासिबो ज जालायनानै जोङो बै सानखालि गावनि सुखु दुखु एबा गावनि साननाय हनाय एबा जा जोंहा सोलिबोदों जा जेंनायाव जों जुजिना दं बेफोर खौ गासिखौबो बावहाबनानै जों बै मागो सानाव जोङो रंजानाय खौ जों नुनो मोनो नंगौ ना?
गोआव माबा मागिनायनि नेमखान्थिफोर दं नामा?
औ औ दङ दङ जोंहा मागोआ मागो दमासियाव ओ मागो दमासियाव जों फिथा सौरायाइ बायदि बायदि बानायो नालाय बिदिहायनो फिथा सौाइ गासैआबो बानायो थेवबो जोंओ ओ गोब रं जानायनि था खा थाखाय बिदिनो जोङो नोंनि नखर आंनि नखर बिदिनो बैनि नखर बिदिहाय थांनानै जों फिथा मागिनाय साहा लोंनाय लिंहरनाय जेनेबा औ बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनबोदों जोंबो खालायो थारैनो बि थाङो फैयो जोंबो लिङो जोंबो थाङो जों खौबो लिङो थारैनो बेफोरबायदि बाहागिनियाव बो थाङो गामिनि दोबाबो थाङो ओम बेफोरबायदि थांनानै माने मोजां नाङो रंजानाय मोनो ओं औ थांमोननावबो बेफोरबायदिहाय थांनाय फैनाय जेनेबा मागिनाय मायबाफोर दङ नामा
दङ दङ थारैनो दङ जोंनिथिंजायबो बेफोरबायदि जों ओ गिदिर उन्दै सानलाया जासे बयबो बयनि न'खरावबो थांलायनाय फैलायनाया दङ लोगोसेनो बै सानखालि जोंबो बि बिदिनो खालामलायो सासेया गुबुन सासेनि न'खराव थांलायलाय नानै खौरां लाहैलायो माबायदि दं माबायदि गैया लोगोसे माग गिनाय एबा खौरां लानाय फाजैनो जा फिथा सौरायाइ दं बा जा बेदर दं जा जाग्रा मुवा दं बे फोरखौ जोङो जासिनाय एबा होनाय नुनो मोनो लोगोसे जोंबो बिब्दिनो खालामो गुबुना फैब्ला जोंबो थिग बेफोर बादिनो रायदावो थिग बेफोरबादिनो जोंनि गेजेरावबो एबा जोंनि ओनसोलावबो हालामावबो थिक बेफोरबादिनो ओ जोंनि आगोलनिफ्रायनो सोलिबोनाय नेमखान थिफोरा दाबो सोलिबोनायखौ जोङो नुनो मोनो
नोंगौ
औ नंगौ
मागो दमासिनि बागै नोंथांनिफ्राय मोनथिनि मोननानै गोजोननाय मोनबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनि नोंथाङा माबायदिहाय मागो दमानसिबो खुङो नोंथांनि ओमफ्राय आंबो मिथिनो मोनबाय जोबोद मोजां नांबाय औ
लोगोसेनो जोंहा थिग बेफोरबाददिनो ओ ओंखाम होनना बुङोब्ला बै माग गो सानाव जोंहा ओंखामाबो गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा माइरं जेनेबा जोंहा ओ मुंदांखासिन मागोनि माइरंआनो जाहैबाय जों न'खर न'खर बै मागो सानाव नुनो मोननाय ओंखामानो जाहैबाय जोसा ओंखाम नङा होमबा औ ओंखामजों औ जोसा ओंखामजों बेदर नङाब्ला मागो खौनो आद्रा आद्रा मोनखलायो नङा ओम्बा? औ औ नंगौ नंगौ औ ओ। थिग बेफोरबायदिनो जोंहा ओ मागोआव जों माइब्रा ओंखामनि ओंखाम हमनायखौबो नुनो मोननाय जायो जायखौ जों ओंखामखौनो होनना बुंङो माइब्रानि औ माइब्रा ओंखामा ओरैनो सादारन ओंखामफोरबायदि नङा एबा सादारन माइरं फोरबायदि संजाया। बेखौ संनायनि खान्थिया एसे आलादा जाहैयो नंङा होमबा औ। जेरैबायदिहाय माइब्रा ओंखाम संनो थाखाय जों बेखौ हमनायसो होनना बुंङो माइब्रा ओंखाम हमनाय संनाय होनना बुंङा थारैनो बुंनो थांङोब्ला औ सोलानाय बा हमनाय औ नंगौ थिग बेफोरबायदिनो जों बै माइब्राखौ हमनानैसो जानाय जायो बेयाव बायदिसिना जों गावनि खुगानि गोथाव मोननो थाखाय जों बेयाव नालेंखर बायदिसिना सिनि एबा सं ख्रि बेफोरखौ मिक्स खालामनानै एबा गलायनानै औ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ थारैनो नं गाबु। खौनो बुंदों बेफोरबायदिनो जों जोंनि मागोखौ बारहोहरो नङा ओमबा? औ औ औ। नोंथांजों दिनै औ औ नंगौ नोंथांजों दिनै मागोनि बागै औ औ औ नंगौ नंगौ नंगौ मागोनि बागै सावरायलायनो मोनना जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं दिनै।
औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां।